हेल' मा खालामलांसो नोंथाङा दायो अ आङो नै ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां। नोंथाङा दायो बेहेराव दं नामा न'नि औ आङो दायो बाहेरायावनो दङ ओरैनो जिरायनानै।
नंगौ
बोथोरा माब्रै नोंसोरनि नोंथांमोननि ओनसोलाव बोथोरा थ' दायो जोंनि ओनसोलाव दुङा सुङा जानानै दङ। ओरैनो ओ एसे गुदुंबो आरो लोगोसे बिदिनो इसे गुसुबो बेफोरबायदि थासारियाव दं।
नंगौ नोंथां दायो जों बर'नि आरो फोरबोफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नामा जेरै औ हालदांख्रा सावरायनाया जोबलांबाय एसे सिगाङाव दा बेबायदिनो जों
जों मायनाव बरायनायनाय फोरबो औ नंगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा मायनाव बरायनाय माब्रै जायो जोंनि बर'नि समाजाव औ आरो जों माइनाव बिखौ बा जोंनि बोराइ बाथौ
बुरिखौ जों
बुरैखौ जों बबे जायगायावहा बेसेबा गोजौ जायगा बेसेबां जायगायाव जों बिसोरखौ दोनदों बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा अ नोंथाङा? जि सोंदों बे थारैनो ओ खोब मोजां। जि सोंथि नंगौ जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदि माने माइनाव बुरै नङा होमब्ला माइनाव बरायनाय होनना बुंदों। नङा होमबा मायनावखौ जोङो माबायदि बरायो आरो जोङो माइनाव बरायनाय फोरबो होननानै होननानै बुङोब्ला ओ बेखौ जोंनि जिखिनि ओनसोलाव बेखौ माबायदिहाय खुङो बेखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायनो नागिरदों जोंनि ओनसोलाव बे बेफोरबायदि माइनाव जि बरायनाय बे माइनाव। बरायनाय खौ जेब्लानाखि माने जोङो ओ जों बेखौ जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदिखौ जोङो नुनो मोनो जेब्लानाखि जोंहा माइ नङा होमबा? माइ
नंगौ।
जोंनियावथ' बेफोरबायदि माने माइ हाजेननाय बेखौनो जों माइनाव बरायनाय होनना बुङो नोंथां।
नोंगौ।
अ माइखौ जेब्लानोाखि फोथाराव जोंहा गायबाय हा गायखांनायनि उनाव जेब्लानोखि माने जोंना माइया ओ मोजांहाय माने बियो सोमखोर सोमखोर जाबोनायनि उनाव जोंहा फिथाइ थायो नङा ओमब्ला? बै फिथाइफोरा थायखांनायनि उनाव जेब्ला जों बेखौ ओ बेखौ जोङो गिबियावनो जों मा होनो बेखौ हाग्रोनाय जायो नोङा ओमबा, गिबिसिनै जों बेखौ जेब्ला माइनाव बेखौ माने हाग्रोनाय होननानै बुङो आरो जेब्ला नोखि माने बेखौनो जोङो गिबिसिनै हाग्रोनाय जायो आरो बै हाग्रोनाय समाव जोंनि नखरनि नोङा ओमब्ला, जोंनि नखरनि जाय ओ बिमा बा सोमोन न्दोआव जों बिमा लोगोसेनो ओ सोरबा बिनानावफोर जायफोर माने हिन्जाव माहारि, बै हिन्जाव माहारि ओ आइजोफोरानो बे जि माइनाव बरायनाय बे माइनाव बरायनाय जि ओ फोरबो बे फोरबोखौ ओ खुंनाय जायो आरो नोंथां। बेखौ माबायदिहाय खुंनाय जायो होननानै बुङोब्ला जेब्लानोखि माने माइनावखौ लांफैनो थाखाय ओ आइजोफोरा मोनसे गावसोरनि जि नांगौ जानाय मुवा बेसाद बेफोरखौ माख खामना लायो जोंनिया थियारि खालामनानै लाग्रोखायो आरो थियारि खालामनानै लाखांनायनि उनाव जे आइजोफोरा बेखौ ओ खानायखौ हसारनानै बेखौ फोथारबारि नङाब्ला जोंनिया दुब्लिबारि नङा ओमब्ला बे दुब्लिबारियाव फैनानै जि माइ बे माइखौ ओ गिबिसिनै माने हाग्रोनानै जों बेखौ लांनाय जायो आरो। औ आरो लां खां लांनायनि बेलायावबो ओरैबायदि जोङो फोथायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां माने बेखौ जोङो खोनानो मोनो आरो जोंनि ओनसो सोलावबो बेफोरबायदिया सोलियो जेरै जोङो बै माइनावखौ जेब्लानाखि हानानै लाङो आरो हानानै लाखांनायनि उनाव बेयो बेखौ लांनो थाखाय लाइजौलाइ बिलाइ गांसे लानानै फैखायो आरो लोगोसेनो खासि नोङा ओमबा बे खासिखौ बियो रुजुननानै बेखौ लानानै फैयो। आरो लांनो फैनाय समाव बियो बै समाव माने सोरबाफोर जुदि बेखौ माथो होयोब्लाबो बै आइजोआ बेखौ माने माथो हर ओ मा ओ माथो माने होफिननो मोना फिननाय होनो मोना। बेफोरबायदि ओ माबाफोरा जोंनि नैबे ओनसोलावबो बेयो सोलियो मानोना बेफोरबायदि माथो होयोब्ला बै आइजोआ जाहाथे माने जिखिनि बेखौ माने फुजिदोंमोन बे फुजिनायनि बेलायाव माने बियो जि माने साननाय बिनि साननायफोरा माने जाफुङा होननानै बुङो मानो होनना बुङोब्ला बियो बे खामानिखौ मावनायनि सिगां माने बिनि गोसो बिनि गासैबो माने बि माइनाव बरायनायनि जिखिनि ओ बे खामानिखौ बि मावनो लादोंमोन बेयावनो माने हाबनानै थानांगौ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो आरो जुदि बेफोरबायदि ओ खालामनायाव जुदि सोरखौबा जुदि माथो होयो हरोब्ला बै आइजोआ माने मा जायो होनना बुङो जोङो अदासारि नोङा ओमबा? जाय माने बिनि गोसोखौ गोस माने हमथानो हाया बेफोरबायदि माने होननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नाथाय बेफोरबायदि ओ हुदा बा बेफोरबायदि खान्थिफोरा नोंथांमोननि जि ओनसोलाव दङना गैया नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायगोन नामा?
औ जोंनि ओनसोलावबो दङ बेफोरबायदि खान्थिया दायो औ नोंथाङा फोरमायबोनाय बाददिनो सास से न'खरनि उम खर'आव माइ
उम माइनाव बरायनोबा नख'रनि जि आइजो
जि गिदिरसिन आइजो बैसोआवनो जा बा न'खरनि ओ गिदिरसिन ओ जिथुुमान जाय जाय आइजोआ न'खर सालायो औ बिथांमोनानो ओ माइनावखौ बरायो जेरै दुब्लियाव फोथाराव थांना नै माइखौ माइ फिथाइ थायनाय मा-माइखौ हाना लायनानै फ्राय गामिनि सानैसो लिङो गामिनि एसे उम गामियाव रायजोफोर थायो नालाय
थायो नालाय एसे एनै साफा सानै रायजोफोरखौ लिंनानै औ नंगौ नोंथां ओ गामिनि
लावफोर थायो सोरबा बिबानाव थानाय सोरबा औ जाय बिबानाव थानाय दिउरियानो होन बा बाथौ थानसालिनि जाय दिउरि थायो नालाय खौ लिंगोन ओमफ्राय बे उनाव बाथौ थानसालिनिफ्राय बा रायजोनि खाम स फुं जथा सेरजाफोर लाबोनानै बेफोरजों औ जों दुब्लि फोथारनिफ्राय औ खानाय नोंथाङा फोरमायनाय बादिनो ओ हिनजाव बा आइज जो आइजोआ बे खानाय हगारनानै जि गुफुराव बे माइखौ हानानै
खासिजों हाना औ नोंथां नंगौ थारैनो नोंथां बेखिनि बाथ्राया आंनियाव थालांदों औ उम गोदान खासिजों हानानै औ
गुफुर बा फालि गुफुर बे गुफुरजों बोननानै खर'आव रुजुननानै थाबायबोयो ओमफ्राय गामिनि गामिनि जिथुबा गोदोर गोलाव मानसिफ्रा खाम, सिफुं दामनानै बेखौ लामा लामा गान खनै बा मेथाइ खननानै मेथाइ खनै खनै
खनै खनै खाम दामना सिफुं दामनानै बेखौ बरायना लाङो गावनि न'आवहा न'सिम लाङो।
औ बेबायदि बेबायदि बरायनायखौ आं नुनो मोनबोदों बेबायदि बरायबा जोंनाव बर' माहारिनिथ' मोनसे फोथायनाय दङ खि बेबायदि माइनाव बरायबाबो न'खर गोजोन सान्थि फैगोन बा न'आवहा न'खराव माइनि आबादा मोजां जागोन बा
धोन सम्फथि फैगोन बेफोरखौ फोथायनाय मोनसे दं आरो जोंनि समाजावहाय औ नोंगौ थारैनो नोंथां माइनाव बरायनाय फोरबोखौ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो फालिनाय जायो। औ नंगौ थारैनो नोंथां आरो बेबायदिनो ओ साननैसो उनावहाय माइ हाखांजोबनानै जै जोङो ओंखाम गोदान बा ओंखाम गोरलै जानाय होननाय जायो औ थारैनो नोंगौ नोंथां औ
जोबखांना जों बेखौ ओ मेसें बोथोरावनो फालिनाय जायो।
औ थारैनो नोंथां
नभेम्बर दाननि गेजेरफ्राव नामा आं ओ दे बिथांखि
औ नंगौ नोंथां माने बेखौ औ ओरैनो जोङोथ' बेखौ आघोन नोङा होमबा आघोन मा
आघोन मासाव होनना बुङो औ
ङो खुंनाय जायो बे जे ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो नोंथाङा खोब माने मोनसे जोंनि बर'नि फोरबोनि सोमोन्दैनो आंनो फोरमायदों ऐ आरो बै फोरबोखौ माने नोंथांमोननि जि ओ ओनसोलाव माने माबायदिहाय खुंनाय जायो बेखौ एसे फोरमायोब्ला साबसिन जागोन आरो।
औ ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआ ओरैबायाददि जायो जोंनि ओनसोलाव आ बेखौ जोंनि गामियाव आरोना आं गामिनि खोथाखौनो बुंनोसै जोंनि गामियाव ओरैबायाददि खामो जों ओंखाम गोरलै जानाय सानखालि जों गासि बो बाथौ थान
औ नंगौ न' आरज
बाथौ बोराइनावहा औ बाथौ बोराइयाव जों आर'ज गाबो ओंखाम गोरलै जाखालि बेनि उनावहा बेहायनो जोङो आर'ज मेथाइ खननानै बा आर'ज गाबनानै बिनि उनावहा जों ए जिथुबा बुध प्रसाद जायो होनो ना
औ थारैनो नगौ नोंथां औ नंगौ थार औ नंगौ थारैनो नोंथांं औ नंगौथारैनो नोंथां
ओंखाम जानाय होनना बुङा लावखार ओंखाम जानाय बुङोब्ला जों
औ नंगौ थारैनो नोंथां दा औ नंगौ थारैनो जोंनि ओन्सोलावबो बेफोर फोरबायदिखौनो नुनो मोनो नों थां जेरै ओ न'खर न'खर बे खौ गासिबो न'खर न'खरावनो बेखौ खौ फालिनाय जायो जेब्लानिखि जोङो माइ नङा होमबा माइ माइ माइनिफ्रायनो जों माइरं मोनो नङा होमब्ला? बेखौ जोङो जेब्लानाखि माने जाग्रोनाय जायो माने बेफोरबायदि खान्थिफोरा माने गोदो गोदायनि बेनो सोलिबोनाय आरो जोङो गिबियावनो जोंनि जिखिनि माइ बे लोखिखौ जोङो खुलुमखांनायनि उनाव बा फुजा होखांनायनि उनाव बा बावखांनायनि उनावसो जों बेखौ माने सुबुं माहारिया खौ जानाय जायो नङा होमब्ला?
नंगौ
थिग बेबायदिनो जोंनि ओनस लावबो थिग बेबायदिनो ओ बेफोरबायदि माने फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो फालिनायजों लोगोसे बेखौ माने गोदानै माने ओंखाम जानाय जि बेखौ बरायो आरो लोगोसेनो बेयाव ओंखाम गोरलैखौ जोङो ओ फुजा सुजा होखांनानै बावखांनायनि उनावनो बेखौ गासैबो माने जयै बेखौ जानाय जायो आरो
नंगौ
फोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो दिनै सि सिमहालागै बे ओंखाम गोरलै जानाय जि फोरबो बे फोरबोआ माने दिनैसिमबो सोलिबोगासिनो आरो बेयो ओ जिखिनि जेब्लानिखि माने माइ आबादा मावबाय थागोन बेसिम समहालागै माने बे सोलिबाय थागोन होननानै साननो हायो आरो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां माइ आबाद मावनायाथ' सोलिबाय थाखागोन माइ आबाद
औ माइ आबाद मालाबा जों माइखौबो मोनजानाय नङा औ नंगौ नोंथां ओ जोंनि गुबै मैखोम आबाद बोंबा माइ आबादानो औ नंगौ औ जों माइ आबाद
माने जों उनाव मोनजानाय
उनाव मोनजानाय नङा जों दस्रा आलादा रोखोमै गसोआ ओंखाम बा आलदा बे जों जाथानो हानाय नङा जोंहा गोदायनिफ्रायनो आबै आबै उनिफ्रायनो जों ओंखाम जाबोनायनि हुदा दं जोंहा औ नौथारै नै
गोबां गोनांथार
औ नोंखौ थारैनो औ नोंखौ औ नोंखौ नोंथां
औ नोंथांजों साव
सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय औ थारैनो नोंथाङ आरोबाव फिन उन समाव माने बेफोरबायदि खाबुखौ मोनफिनगोन बेखौनो आसा खालामबाय औ दे औ गोजोननाय थाबाय औ दे।